नोंथां
औ नोंथां
नोंथाङा फ्रि दङ ना
अ दोङो
नोंथांजों आङो मोननैसो आयदानि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन ओ नोंथांमोननि जो नोंथांमोननि जा अनला ओंख्रिखौ माबायदि जायो
अ जोंनि ओनसोलावथ' अनला ओंख्रिखो साम'जों जायो आरो लाथाजोंबो जायो अनला फाख्रिबो जायो लाइजों अनला मेखिजों जायो आरो नोंथांमोननिखि माबोरै जायो
औ नोंथां जोंनि जा अनला खारैखौ गोबां रोखोमै जानाय जायो गिबियावनो अनला खारैखौ जानोब्ला माइरंखौ दैजों सोमना दोननाय जायो दसे सम बेनि उनाव दिंखियाव देनानै माइरंखौ गुन्दै खालामनानै लाग्रोयो बेनि उनाव नोंनि गोसो बायदियै अनलाय खारैखौ नोङो माजों जानो दाउजों जानोोना अमाजों जानो दा बेफोरबायसा जाजायो आरो बेनि उनाव दैखौ गुदुं खालामनानै दैया गोदौब्ला अनलाखौ होनाय जायो अन गुन्दैखौ होनाय जायो आरो बेनि उनाव नोंनि गोसो बायदियै नोङो दाउ बेदर बा अमा बेदर बा लाथा होजायो आरो अनला खारैखौ जोङो बेबायदिल' नङा जोङो आरोबाव लाइ मैगं जोंबो जायो अनला फा ख्रि होनो बेखौ आरो औवा मेवाइजोंबो जायो बेखौ थाइगिरजोंबो जायो आरो गोबां रोखोमै जानाय जायो आरो थावबो जायो खारैबो जायो बेबायदिनो नोंथांमोननि जा नारजि ओंख्रिखौ माबोरै जायो
जों मिथिनो नोंथां नारजि ओंख्रिखौ खारैजोंबो जायो आरो खायफाया थावजोंबो जायो अमा बेदर होनानै आरो लाथा होनानै दाउ बेदरजोंबो जायो बेबायदिनो जायो आरो नोंथांमोननिखि गोदोनि बायसाना साम' खांख्राइ गांजेमा एंखावरि बेफोरखौ मोनोना मोनला
औ नोंथां जोंनि जा बेफोरबायसा फिसा मोननायाथ' एसे खम जाबाय मानो होनोब्ला दाना बयबो उफुरा खेथि मावो नालाय बेनिखायनो एसे खम थेवबो हाथायबा बाजाराव गुबुन जायगानिनिफ्राय हमनानै लाबोनायफोरखौ मोननो थाङो जोङो साम'खौ जानोब्ला मबबा दंग' बा दैमाफोरावबाबो हाखरफोरावबाबो खननानै लायो आरो गांजेमा एंखावरिफोरखौ खांख्राइफोरखौ दुब्लिफोराव दैज्लां बोथोर समायाव मोननाय जायो नाथाय दाना एसे खम जाबाय आरो थेवबो माथायनि फाय बायनानैबाबो सुबुंफोरा सानसे बा साननै मानोना बेयाव गोबां मैला हाबनानै थायो बेनो बेनि उनाव मैला मैला ओंखारखांनायनि उनाव बेखौ बोखांनानै मोजाङै सुनाय जायो दैजों खांनानै बेनि जा मोखांनि थाखोन बेखौ बोखारनाय जायो आरो उन जा दाननानै बेखौ आरोबाव सुनाय जायो बेनि उनाव आरो बेखौ जानोब्ला जोङो अनलाजोंबो जाजायोजा सबायजोंबो जाजायो आरो काला दालिजोंबो जाजायो आरो गिबियावनो जोङो साम'खौ एवफ्रानग्रोनाय जायो मस्लाफोर होनानै बेनि उनाव साम'खौ जोङो बेलेग दाबोराव बोखांना दोननानै सबायाइखौ एवफ्राननानै लाग्रोनाय जायो खारै होनानै बेनि उनाव जेब्ला सब बा दाला दालिफोरजों जाब्लाबो बेयो गोदौ होनानै बेनि उनाव साम'खौ होनाय जायो आरो बेनि उनाव गोसोबायदि बि धोनदिया बामा खासिथारिफोर होनानै नोंनि गोसो बायदियै होना जाजायो आरो खांख्राइ एंखावरिफोरखौ जोङो दुब्लिनिफ्राय बा बायनानै लाबोनानै न'आव मायसुन्द्रि बा गोसो बायदियै मैथा बेफोरजों देनानैबाबो जाजायो आरो नोंथांमोननि जा गोदोनि बायसा बेफोरबायसा सिमु खांख्राय हमनाय हुदाया दङना गैला
अ दोङो औ नोंथां दोङो नोंथांमोननिखि जालाय
औ जोंनि जाबो दोङो दोंनायालाय नोंथांमोननि जा लाइ मैगं खौ माबायदि जायो
अ लाइ मैगंखो जोंनिखि जा अनला खारैदोबो अनला फाख्रि जाजायो आरो अमा बेदरजोंबो जाजायो दाउ बेदरजोंबो जाजायो आरो मैद्रु संनाबो जाजायो बेबायदिनो जायो आरो
अ नोंथांमोननि जा नारजि ओंख्रिखौ जायो ना जाया
अजायो नोंथां
औ माबोरै बानायनानै जायो नोंथांमोननि जा
जोंनिखिजा नारजिखौ खारैजों जायो आरो अमा बेदरदो जायो बेबायदिनो जायो आरो नोंथांमोननिखि माबोरै जायो
औ जोंनि जा नारजि ओंख्रिखौ जानोब्ला गोबाङानो जायफ्रा गायनानैबो जायो गायनानै निजि गावबा गावनो फोग्रोयो गिबियावनो नङाब्ला जायहा न'आव गैया बिसोरहा बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनानै फोरानना दोननानै जायो आरो नारजि ओंख्रिखौ जोङो जानोब्ला गिबियावनो ओ फोरानना फाथोखौ फोरानो आरो फोराननानै जेब्ला बे गोरान जायो बेखौ आरो जानो खमायाव जानो समाव सोमनानै दोननाय जायो बेनि थाराखौ गारनानै आरो जेब्ला बेनि बे गोखा रोसिया ओंखारो बेखौ गारनाय जायो बेनि उनाव नारजिखौ नोङो स ओ दाउ बेदर बा अमा बेदरजोंबो जानो हायो गिबियावनो नारजिखौ जोङो खारैजों रहायग्रोनानै लानाय जायो बेनि उनाव जेब्ला बियो गोदौ बा खिजे- खिजियो अब्ला जोङो अमा बेदर बा दाउ बेदरखौ होनानै संनानै जायो आरो
उ
नोंथांमोननि जा सामु ओंख्रिखौ माब्रै जायो?
सामु ओंख्रिखो जोंनिखि ओ ओ गोदोनि बायदिसिना मोनलियाथ' दानिया बाजारनिफ्राय बायना लाबोबासो मोनजायो ओ सामुखौ बायना लाबोखांनानै ओ सोमना दोनथ'यो सोमना दोनथ'नानै आ जे दसे साननै सानसेबा साननै सोमना दोननानै बेनि मैलाफोरा गबा आरो सुब'नानै बेनि थाखोनखौ बोखारनानै आरो उनथिं जा दाननानै आरो सोमना दोननानै बेबायदिनो जायो।
नोंथांमोननि जा लाथा ओंख्रि लाथाखौ माब्रै बानायो?
लाथाखौ मेस्थाजोंबो जायो। अनला खारैजोंबो जा जायो बेबायदिनो जायो नोंथांमोननिखि जालाय
औ जोंनि जा लाथाखौ दाना एसे खम जाबाय बानायनाया ओ थेवबो खायसे आइजोफोरा गावनि सम दिहुननानै लाथाखौ फिसियो अ। लाथाखौ गिबियावनो सिख्रिनिफ्राय फिसा दिहुनग्रोनाय जायो बेनि उनाव जेब्ला बेयो एसे देरो अब्ला बे गोमोन जानायखौ जोङो गुबुन जायगायाव बा थालिर थालिर बिलाइ गोमोन आरो हिजों खाथबना दोननाय जायो साननैसोनि थाखाय ओ जेब्ला बियो फिथोब जायो अब्ला बेखौ साननैसो उनाव दिहनो दिहननानै लाथाखौ गुबुन बेलेग खालामनाय जायो आरो बहननानै बेनि उनाव जोङो लाथाखौ गोसो ओ बायदियै एवनानैबो जाजायो बा अनला खारैजोंबो जाजायो आरो थास' बिथ्रिजोंबो जायो आरो लाथाखौ जोङो खानथावख्रि बानायनानैबो गोबां सुबुंफोरा सिंग्रि मिखिजोंबो जायो आरो नोंथांमोननि जा गोदोनि बायसा लाथा एम्फौ फिसियो ना फिसिला
अ फिसियो नोंथां नोंथांमोननि के जालाय गोदोनि बायदिना लाथाखौ फिसोयोना
जोंनि जाबो खायसे आइजोफोरा दासिमबो गावनि सम दिहुननानै लाथा एम्फौखौ फिसियो लाथा एम्फौखौ फिसिनोब्ला गिबियावनो सिख्रिनिफ्राय बिदै दिहुननाय जायो बेखौ जेब्ला फिसाया देरो अब्ला इन्दि एम्फौ इन्दि बिलाइखौ गोरलैखौ होनाय जायो आरो एसे देरबोला इन्दि बिलाइ गोराखौ होयो आरो आरो बेनि उनाव जेब्ला बेयो गोमोन जायो अब्ला बेखौ फिथोब खालामनानै जानाय जायो आरो अ नोंथां होमब्ला दिनैनि रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै
गोथां
गोजोननाय थाबाय नोंथां
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय